मा होनामोन नों दहाय मा होनामोन आन्दारे?
मा होनामोनथाय आं बावबायसो दसेनो बावग्रा अयफास दं आंनाव।
उम आंबो बावग्रा जाबाय।
बिनि सिगां मा होनामोन दे बुंफिन होनबानो गोसो
माइ गायदों ना मादों दंबा होनलाय।
गाबोन माइ गायगोन माबायाव आम हाजिरा। बै खृष्ट खृष्टान भारायाव खृष्टानफोरनाव।
उम।
माइ गायनायानो लाइन लाइन। ओरै आमाइमोनाबो गाबोननिफ्राय गायो ओमफ्राय दाना फिसाखौ गायथ'वा खोमा साननानै ओरै खृष्टानफोर लेंहरनायाव थांनो नागिरबाय उम फिसा थाथ'नांसिगोन आमायमोना। बे खृषटानफोरनाव गायखांनानै फैबासोबो बिसिनाव गायनोसै।
औ।
गाइबाथाय गायबाय लाइन लाइन हुर हुर। ओंखायनो रबिबारावबो थांनोसो बादबलायो आं। ओमफाय थाङाबाबो थाङाबाबो बो आरो
ओ रबिबाराव फुं फुङावनो ब्रै बाजियावनो थाबायलांगोन मिथिबाय।
ब्रै बाजियावनो?
उम सिखारनानै।
जायो औ आरो ओइलाय आमगुरिनिबो ना आमगुरिनिबो ओमफाय बैयो माबाबो
बिसोर सानैया थाबाय माबा गावसिनि साखा गोनांखौ लांथोंसै जोंनो नांला।
उम जोंहा थाबायलांसै नामा?
ओं नांगौब्ला जों बेयावनो माबा मोनजाखायोना
औ बेयावनो मोनजाखायो आरो फुं फुाव थाबायनाय बायदि जेबो नङा
आरामसे हायो
द'सिम सयो आरो फुङाव थाबायनाय एसे खर स्पिड
खरा इन्टारेस्ट जायो औ गोजोनथाव जायो हि
माबायावसो सहैखानांगौ दा सेभेन माबा
स्नि बाजि
स्नि बाजियाव माबा हानो मा होनो बा बा रिंगायाव थांबाबो जायो खोमा ब्रैयाव थांलायाबाबो
उम जायखिया ब्रैयाव साबसिन जागोन ब्रा माबाबा
जायो जानाया लासै लासै लासै थान्दा थान्दा बेरायायो बा ने सोरांनायालाय ब्रैयावनो सोरांखायो
उम
स्रां जाजोबखायो जानायालाय जों थांनानै दसेनो सोवहैबावगोनसो
औ
सहैनानै ओ थलाबाय थानोसो हागावगोन
लासै थांसैब्रा समखौ नायनानै
जियानो गस्लायानो सुनाय गैया होनना गांसेबो सुजोबनांसिम गाबोन सु सान्दुआनो दङा अखायानो
गाबोन एसे दुंबा हामौ सानगासि
बासिया बासिया मोनामलायसिगोनसो सिनेमा नायगासिनो आनै मोनाहा आनै मोन
उम उन्दुुनोनो ओंखारहांगौ जिनै बाजि दउसो उन्दुनाय जायो बांसिनानो माब्लाबा बारबावसो
सानफ्रामबो जिनै बाजिबासो उन्दुयो नै दाखालिथ' से थामजि जालायलायदों खोमा आङो होनबाबो उन्दुनो ओंखारगाया मे सल' दामनानै खोनासंगासि
आरो फुङावबो थाब सिरि मोनलाबायायनो नागिरो माबा
फुङावथ' दाइन बाजियावसो सि खारो मिथिगौ जोङो।
डायरेक्ट स्नि टाइमावसो सिरि मोनो बेनोलायनो गाबोन माबाहैग्रा माइ गायग्रा। दा माबा होनानै सम माबा होनानै दोनांसिगोन फुङाव सिखारनो। ओरैनोबा दाना थाब थाब थांसै खामलाफ्रा थाब थाब थांनानै थाब थाब फैयो फैनायावबो।
उम।
गोसोम जालायसिगोन आं एबार गायबाथाय गायबाय सानदुं दुंबाथ' एबाराथ' सान्दुंसो दुंखासिगोन आरो।
उम अखासो हानाय नंलालाय।
सावथाल बायदि जालाय लायथारनोसै आङो। गायखांनानै माइ गायखांनानै। सावथाल बायदि जानानै सरल फारायाव बेरायहैगोन। गोसोम गोफ फा माइ गायखांबा।
सोर सोर?
आनैमोन ज' न'नि गोजा थांनो नागिरदोंमोन। सरलपारायाव। आनैनि बिनानाव आनै
ओमहो आहायाबो लोगो लाला गासिनोमोन थांनो। दै बे जब्ब' जाब्बायावनो उम।
बिसोरलाय खयबार थाङो बिसोरो?
बेनथ'न। आंहा ओमफाय आहा भुटानसो थांनो लुबैदों।
होनरा भुटानावबो थांनो लुबैदों जानो थां आंथ' खुनु दिन थांफेरा खै।
बे दानजोबबा बै दानाव थांगोन बै हाब्बा दहाय सागोन होननाया हाब्बा।
ओ औ रा बे हाब्बाय जाबाथ' मोनबा बेस सेबांसो मोनगोनथाय बेखौबा
आदा सा आया आदा उमहो आहाया होनदों जि रोजा होनदोंमोन।
ए आमफ्राय आहा माने जों सिगां खोनानाय बायदिबाथ' सोरनिफ्रायबा सोरनिफ्रायबा खोनानाय बायदिबा दाइन दाइन रोजा बायदिस खोनादों।
बे आरोय बेनो गारि भारा मा भाराखौ हरगोनदां।
खोनानाय बायदिबाथ' मोजां ओमफ्राय मालानि दिनावसो मोनगोन बेसे
जिदोजा जानाय नं बायदि थांलै आंनिबोाथ'।
दाबो बै माखासेफोरनानो मोनाखै।
बेखौथ
मोसाग्राफोरोनानो आरो एसे
मोनोबाथ' मोजां जों द
मोनबालाय मोजां नांगौआलाय बयनाबो नांगौ आंहा फरायसालिमायाव थांनो गारि भारा दोनफिननांगौलै ओमफ्राय दख'नाब बायनांगौ‌।
आंहा मेन बुस्थुखौनो बायनांगांगौ। गोनांथार बुस्थु
हुम
अबाव अबबा थांनायाव गोजान गोजान थांनायावबो होखाराया।
उम
बेखौ आं बेग खौ लानो मोनबासो सान्थि मोनसिगोन।
नै दा दाखालि बिसालाव थांनायाव नायबोदोंमोनब्रा जिबा रोजाफोरनिनो जा मोजां मोजांमोन। माबा जिबा रोजालायनो जिबा। जिबाजौ सेजौ सेरोजा बाजौ
उम बे साखा खबनैनि खर'खौबो लायनां। नोंगौ
उम
हराव गनग्राया। बेखौथ' नांखाथारगौ आंनो।
नंगौथ' आरो मानसिफोरजों थांफानाय मानायाव नागिरबायबाबो मोना।
बियो जि नैजौ दाइनजौ लालाबोलै खम खमनि मोनो। बेखौनो है मोननै बुस्थु लाखोमा नों
औ दामानो बारायगासिनो बारायगासिनो। काजलगाव बाजारखौबो थांनांगौमोन आंहा। दख'ना फसायनाय जि नुला बायदोंमोन आं दखनाखौनो गांसे मोना आंङो मोजां दख'ना बायखेरनाय जाया
र एबाराव मा जायोथाय बेसेबां मोनमारै मोनबासो।
थांलाबायनोसै होनदों गार'जोबो
बिदि सिगां- सिगां सानग्रोनायखायनो जानो नागिरा।
जाखायानो मा।
जेब्लायबो सिगां सिगां माबा सिमां नुग्रोयो। बेखायनो जाया महा
दखनायथ' आं
नोनो गोसो गैला आं।
बायसिजोबनोल' गोसो जाखायो आं दख'ना होनबाथाय।
नोंहाथ' मालाय नै दाखालि सो बायना लादों आंहा गैया बबाव बायनानै लानो अबाव मानो।
बाखिबावसो ब्रा बे मिथिगौ माबाया। ब्रैजोखौ ब्रैजौआव बाखि थादोंमोन।
ए।
आं सेजौखौल' होनो माबा सेरोजाखौल' होनानै। ब्रैजौ आव बाखि थाबाय ओमफ्राय बेखौ बै खुख्लुंनि। खायसे आरोबाव बलेर मोन
ए ए।
बेनाव बिहरथ'बाय दाबो हरनो हायाखै बेनो।
ओम। लाथ' मोनथ'बालाय हसै।
खेंखें मोनगासिनोलाय आंहा।
उम बिदि हरनांगौफोरखौ हरनो हायाबा। जा खेंखेंमोनो आंहानोबा बाजैयैनो बाजौ होनांगौ दं बै जोंनि खोलानि बाजैयैनो। कम खें खें मोनगासिनो नो आंहा माला माइ खामला गायनानै हरनो मोनगोन सानगासिनो आं।
फ्राय दा नों मा फन रायलायनो जाहैसिगोन ना।
जाहैगोना जाहैया। माबायाबो जानबुंनि आदाराबो जोब जोबहां -जोबहां।
मबाइलाव थाबा बाहायजाबाय थायोलै।
उम दहायबोथ' बाहायजालायबाय बाजाराव।
बबेहाय दं? दं। बे मंगल बुस्थु थाबाथाय नङै नङिनि बेलेब- फाथाब फोरलेब- फोथेब
उम उन्दुनोसै। माबा फिसा-फिसा फेलेब फेथेबबाबो फसायनानै गोसोआनो लानो लुुबैबाय थागोन आरो।
दा नों देलायग्रा दखानाव हाबदो आं सुथुंजोबनानै लाब गोसो
बेनोथ' दहायथ' हुथुमजोबनो गोसो जाबायमोन आं ओमफ्राय आं कन्ट्रल खालामना थाथारबाय आरो।
बे जोंनि एरियायाव दखान माबाया दखानदारा जों देलायग्रा बायग्राया जोंनि न'खाथि निया बेनाव मोनसे आयना फैदों आयनायाव थुबानो लाइट जोंग्रा। आरो जिं जिङाव जा मोजां थामजौ बाजिनो।
आयना
उ इसे गुवार उम।
इसर
आइनायाव थुबानो ला ओम जोङो मोखा मोखाङाव साथिजोबोब्रा नों आराम माबा फुननो हाबाय मोनाफ्रावबो
ए मा-मा गोदान-गोदान ओंखारसै बासैसो आङो बिदि गोदान -गोदान ओंखारनायखौ गोसोफ्रानो लब जालाजोबसै ओफ्राय
लुपजायो आंहा जानला मामनलाखौनो।